औ हेलौ।
औ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ। नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव फंनैसो खोथा सावरायनो सा सानदोंमोन नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा?
औ जागोन नोंथां होजागोन।
औ बिदिब्ला साख्रिनि सायाव फंनैसो सावरायनो हागोन नामा नोंथाङा?
जागोन नोंथां जागोन‌।
औ नोंथाङा बिदिब्ला फोरमायग्रोनो हागोन नामा साख्रिया जेनेब्ला जोंनि थाखाय मानो गोनां? आरो बियो जोंखौ माबोरै मदद खालामो? जोंनि जिउ खुंनायाव बेफोरनि बागै
औ जागोन दे नोंथां।
ओ आंनि साननाय मथे आं होनलांसै आरोना साख्रिया मानो जोंनि थाखाय गोनां आरोना।
औ।
ओ साख्रिया गोनां मानोना जोंनि जिउनि थानायनि बा थांखि मोनसेयानो जाहैबाय जानाय लोंनाय आरो जोंनि खर' गोलौआव थानो आन्था मोनसे न' आरोना बेनोसै जोंनि सुबुं माहारिनि मोनसे थांखि बयनिबो एख खे थांखि मोनसे थांखियानो बेनोसै आरोना जानाय आरो थानाय। बेफोरखौ नांगौ अब्ला जोंनो फैसा नांगौ आरो जायना थ' साख्रिया बेनोसै बे जोंनि जानाय थानायनि थाखायनो फैसा जोंनो होग्राबाव ‌ मोनहोग्रा मोनसे लामायानो जाहैबाय साख्रि। दा सा ख्रिया सरकारि साख्रिबो थायो गावनि निजानिबो मावनायबो थायो आरो ना जाय फोर बिजनेस मावो फार्मफोरनो माबा दखान खुलि नोंलायनो जाग्रानि दखान बा गस्लानि दखान बा मा मोनसे बिजनो कम्पानि खुलिदोंनो माबा मोनसे माबा मावगोन साननानै। गावनि जेसेबां सोलों थाय मोनदों बेफोरखौ बाहायनो होननानै माबा मोनसे खुलिदों आरोना बेफोर बेफोरबो गावनि निजा मोनसे साख्रि जाहैबाय।
आरो ओ सरखारि साख्रिबो मोनसे जाहैबाय आरोना जेखौ जोंनि सरखारा जोंनो बो होयो आरो ना जि ओ जोंनि नि सोलोंथाइ जि मोनबोदों जोङो बेफोरखौ बाहायनानै जों माबा मोनसे जोंनि बे सुबुं माहारिनि थाखाय खालामनो हायो। बेफोरखौ मावबोनो थाखाय जोंनि सरखारा मदद होयो आरोना जे साख्रिनि मोनसे नामबार अफ भेकेन्सि बरनगोन जोंनि थाखाय बेफोर बेसेबांनो मानसिफोर नांगौ जोंनो बेनि मोनसे खामानिनि थाखाय होननानै जोंनि थाखाय बरनगोन बेखौ जों मावगोन आरोना। जोंनि मावनाय खिनिनि थाखाय जोंनो फैसा गथायगोन आरोना बिसोर। औ साख्रियाथ' बेनोसै बिदि आरोना नोंथांनोबो बेलेग बेलेग साख्रिनि साननाय थायो सोरहाबा सरखारि साख्रिखौ होसोयो सोरहाबा गावनि निजा साख्रि मावगोन होननानै थायो आरोना बिजनेसखौ मानोना सरखारि साख्रिखौथ' बांसिनानो होसोयो बांसिनानो मोजां मोनो। मानोना बेहाय जोङो जोंनि थैजासिम फैसाखौ मोनगोन होननानै जों मोनसे मिथिनाय थाखायो आरोना। जे साख्रि जोबनायनि उनाव जोङो पेेनसन मोनगोन बेथ' जोंखौ थैजासिम नो मोनगोन आरो थैनायनि उनावबो जों पेनसन मोनलांगोन। जोंनि न'खरनि मानसिया उम माने ओ सुख सान्ति जालांनो हागोन आरो ना बेजों होननानै मानसिनाव साननाय थायो ओंखायनो मोनसे एसे थाजिम मोनो आरोना।
औ।
थ' सरखारि साख्रिनि मुलामफाया बेनो जाहैबाय खिन्थु सरखारि साख्रि मावग्राफोरनिया ओ मोनसे दिडिसएदभान्टेजबो जाहैबाय जे नोंनि निजा समा नोंनि जाहैनो हाला नोङो सरखारनि थाख थाखाय मावनांगौ सरखारदो जेखौ बुंदों बा नोंनि गोजौनि जे मानसि दं गोजौआव जे मानसि थागोन बे जेखौ थिनदों बेखौ मावनांगौ जाहैगोन आरोना नों नोंनि गोसो बादि थांलाय फैलाय खालामनो हाया। बेफोरनि थाखाय खस्थ'बो मोनो आरोना सरकारि साख्रियाव खिन्थु जेला निजानि मानसिया मावो बिजनेस होननाय मावो बुस्थुआ अब्ला नों नोंनि ओ गोसोनि मालिक आरोना नों गोसो बायदि थां मा समाव नों ओंखारनो मा समाव दखान खुलिनो मा समाव नों नोंनि कम्पानियाव थांनो गोसो बायदि थां नों जेसेबां थांखि लानानै थांदों बेखौ मावनानै फै। आरामसे नोंनि न'खरनि मानसिफोरजों जाफै लोंफै बा नों हबा समाव बहाबा थांनांगौ गोनांथि जायोबा नों रावबो सोंनाङाबो मानाङाबो जायो आरोना।
थ' बयबो सोरबा सोरबाहा गावनि गोसोनि मालिक जानो लुुबैनानै बेफोरखौबो मावो आरोना।
औ।
थ' ओ नोंथाङा अबेबायदि साख्रिखौ ओ लुगैयो बा मावनो गोसो जायोबा मोजां सानो? बेखौ फोरमायनो हागोन ना?
औ दा साख्रि बुङोब्लाथ' जेरावनाखि जोङो गोदान स्किल्सफोर सोलोंनो हागोन बा केरियार जोंनि केरियारखौ जौगाहोनो हागोन आरो जेराव आं सुबुंफोरखौ मदद होनो हागोन बेबायदि साख्रिखौनो साबसिन नुहरदों आरो आङो।
ओम।
आरो जेरावनाखि पजिटिभ इनभाइरनमेन्ट दङ बेखौहाय साबसिन नुहुरदों आरो आङो। दा नोंथाङा मोजां साख्रि मोननो थाखाय जोंनियाव मा स्किल्सआ इम्परटेन्ट बेखौ फोरमायनो हागोन नामा?
औ ओ स्किल्सआ
जेनब्ला जों औ।
औ औ बुंदों नोंथां मा होनदोंमोन?
जेनेल्बा जों जों मानसिया साख्रि मोननो थाखाय मा मानि सायाव आखा फाखा जानांगोन
ओ जानाय बुंनो थाङोबा नोंथां नोंथां मानि साख्रियाथ' ओ बिभिननो रोखोमनि थायो नालाय औ गुबुन गुबुन मोनसे स्किल्सनि ओ डेभेलप खालामनांगौ जायो आरोना नोंथां। त माने सोरबाहा जुदि ओ दिफेन्सआव मावनो लुबैदोंबा ओ ए पि एस सि इउ पि एस सि मावनो लुबैदों अब्ला नोंथांमोनहा कारेन्ट एफेयार्स होननाय बुस्थुखौ नायनांगोन बेफोर जाहैनाय जाय आरो आलदा स्किम। आलदा स्किम मोनसे जाहैबाय आरोना नोंथां।
औ।
आरो जायफोरा मानि ओ मा होनो फोरोंनाय लाइनाव थांनो लुगैदों बिसोरहा माने गावनि जे मोनसे माबाखौ फरायदों साबजेक्टखौ फरायदों बेनि बागै। बिनि बागै ओ सोलोंथाइ लानांगौ जाहैबाय आरोना नोंथां।
औ।
बयनाबो आलदा आलदा स्किल्स थायो ओ जायफोरा माखौ गोसो बिनि सायाव स्टिल्स। खौ डेभेलप खालामनायानो साबसिनसै आरोना नोंथां। जेनेबा ए आइनि खौ दा सबसे बांसिन बयबो ओ मा होनो। सोलोंथाइ लानो जेखौ सानो बेनो जाहैबाय ए आइ दानि जोंनि जुगानो जाहैबाय। ए आइ नि जुग मदार्न जुगाव दं थ' बयनाबो कम्पिउट थारनि नलेज बा ए आइ नि नलेज बा नों इन्टारनेटखौ माबारै सालायदों बे जेरावबो। गोनांथिसै आरोना बे स्किल्सखौ जुदि जों डेभेलप खालामनो हायोबा जोंखौ। साख्रि मोनगोन होननायनि मोनसे स्टेपखौ जों मोनहैनो हायो आरोना। बे मोनसे। ओ। थि थागोन आरो गोसोआव जोंनाव खि जों साख्रिनि। एसे खाथियाव सहैबाय जुदि जों एआइ होननाय बुस्थुखौ जों सोलोंनो हायोबा। ओ मेल्ला रोखोमनि ओ कदिं दङ जोंनियाव बायथन दं। दं बा जोंनि मेथामेटिकायाव सोलोंनो हायो बेफोर बुस्थुखौ जों जुदि सोलोङोबा जेरावबो गोनांथि आरोना मानोना जोंनि सोरगिदिं ओ जानबुंनो इन्टारनेटनो कम्पिउटारनो जेराव मेराव बेखौनो बाहायो जेरावबो साख्रियावनो बेखौनो बाहायो आरो ना। नों सासे मास्टार जादों नों मास्टार जानानै नोंङो नोंनि ओ स्टुदेन्टफोरखौ बा फरायसाफोरखौ नों फोरोंनांगौ जागोन। जे दानि जुगाव गोदान गोदान मा ओंखारदों अब्ला नों निजायै गावबो सोलोंनांगोन आरो ना कि ओ मा बुस्थु गोदान ओंखारदों थ' सासे मास राबो सासे फोरोंगिरियाबो सोलोंनांगोन गोदान बुस्थु सफैनायखौ दा जोंनियावथ' ए आइ सफैदों बेखौ जों सोलोंनांगोन आरो
दा आरो सोरबा जोंनि अफिसारफोरनो बिसोरबोथ' ओ कम्पिउटारजों माव खागोन बिसोर गावसिरनि अफिसाव जिरायनानै कम्पिउटाराव मावो बा मबाइलाव सुनानै मावो माना गासिबो डाटा बा जोंनि माबा बेफोर खामानियानो दाना मबाइलनि जुग जाहैबाय कम्पिउटारनि जुग जाबाय थ' ए आइ खौ सोलोंबा जोंना खामानिया गोरलैसिन जानो हायो नालायथो थ' गाव जोंनि निजानि टाइमानो माने बासिगोन बा जों बे टाइमाव दस्रा खामानि मावनो हाहैगोन आरो ना जेराव नायो जों जोंनि समनि मथे मा गोदान ओं ओंखारदों बेफोरखौ स्किलखौ सोलांबानो सोलोंलांबानो डेभ्लप खालामलांबानो बेनो सबसे
मा होन मुलाम्फ गोनां स्किल डेभेलपमेन्ट जागोन साख्रि मोननो थाखाय आंनि साननायाव आरो नोंथां
औ
औ नों नोंथाङाबो एसे फोरमायलांनो आं बुंनाय बायदि नोंथाङा मा सानो बा नों नोथांनि साननायाव मा स्किलखौ डेभलप खालामबा साबसिन जागोन।
स्किल बुङोब्लाथ' जेनेबा जोङो गोब्राब नाजानांगोन। गोब्राब नाजानायाथ' थाखानांगोन जोंनियाव बेनिफ्राय मोजाङै सावरायलायनो हानाय बेनिफ्राय समनि जेनेब्ला मेनेजमेन्ट बेबो थानांगोन बेनिफ्राय जेंनाफोरखौ सल्भ खालामनो हानाय आरो नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों कम्पिउटार स्किल सि बे गोनांथि आरो
ओम
बेनिफ्राय दानि जुगाव थ' सुबिदाया जोबोद खम साख्रिनि थाखाय। गोबां सुबुं अनजिमायाबो बांबाय। दा दा जोंनियाव जुजिलायनाया थानांगौ आरो जोंनि गेजेराव। आरो जोंङो थारैनो जोंनि थांखिखौ मोननो थाखाय जोङो नाजानायखौ माने गारनो नाङा आरो
अब्ला नोंथां जोंना टाइमाबबो माने गोलाव जालांबाय आरोना। अब्ला दिनै बिसिनिखौनो दोनथ'लायनोसै।
औ दोनथ'नोसै दे नोंथां बिदिब्ला समाबो जाबाय।
औ दे गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो।
औ